हेलौ नोंथां औ नोंथां
औ। औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां दा जों मानि सायाव सावरायनो नोंथां
जोंङो दायो ओ
न'खरनो
अमा फिसिनायनि सायाव सावरायनो हागोन नामा।
अमा फिसिनायनि सायाव सावरायजागोन नोंथां।
सावराय जागोनना।
औ औ दे अमा अमा फिसिनाय होनोब्लाथाय अमायानो जाबाय जों बर' हारिनि मोनसे फिसिग्रा जुनार जेनेबा नङा होमबा जाग्रा जुनार अमाया
साफ्रोम बर' नखरफोरानो अमाखौ फिसियो जोंना बर' बर' न'खरफोरा बे अमा औ अमायानो अमा बेदरानो जाबाय औ
नोंथांमोननिथिं बेसांसो माबाया अमा फिसियो आरोना जौसेनि बिथोराव बिसां फारसेना अ नोंसोरनि ओनसोलथिं जे जेनेबा बेसांसो ओ अमाखौहाय जेनेबा जौसेनि बिथोराव
अम जोंनिथिंहाय ओ अमा फिसियो होनबा थाय जों गासै बर' न'खरावनो जेनेबा गासिबो फिसियो नाथाय ओ ओरैबायदि फाराम बा ओरै बुरजा बुरजा फिसिनाय एफाग्राब गैया जेनेबा अमाखौ फिसियो होनबथाय जौसेयाव नाइन्टि ओइट पारसेन्टानो फिसियो आरोना जोंनि बे ओनसोलाव। बर' न'खरफोरा आरो जेनेबा गासै बर' न'खरनि हानड्रेदआव नाइन्टि ओइटि पारसेन्ट ओइद
नाइन्टि ओइट पारसेन्टआनो अमा फिसियो आरो बे अमाखौ ओ जोंनि बे ओन सोलफोराव
टि फाइभ पारसेन्टआ अमा बेदर जायो थारमाने नाइन्टि पारसेन्ट नाइन्टि फाइभ पारसेन्ट न'खरानो बे जोंनि गामि ओनसोलाव ओ अमा बेदर खौ जों नुनो मोनबोदों आरो दा अमा फिसिनाय होनोबथाय जोंनाव औ अमाखौ जेनेबा खायफासिया औ फिसा बानायनानै
फान्नाय फियो खायफासेया ओ ओ खासि खालामनानै ओ बेदरनि थाखाय फिसियो औ बिदियाय आरो ओ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंजाय जेनेबा मा मा जाादनि अमा फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनानो हागोन नामा
जोंनिथिं औ जोंनिथिं जि लकेल अमा जोङो बेखौनो बारा होननाय जायो जोंनिथिं ओ इसांबो इदि गैया जौ जौसेयाव ओ दाइनजि जौखोन्दोसोआनो जोंनिथिं मोननाय जायो आरोना
औ
ओ स' नोंथां नोंनिफ्राय आं मोनसे खोथा सोंनो सानदों दि जोङो अमाखौथ' गोदान गोदान बायबोला जों जि ख'आव लाबोयो बुस्थुआव लाबोयोथ'
औ
अबे मोनसे जेनेबा बस्थायाव लाबोयो बा ख लाबोयो अबे मोनसे जेयाव लाबोनाया साबसिन जायो होनना आं सोंनो सैदों आरो नोंथांनिफ्राय
औ नोंथां अमाखौ जों बाजारनिफ्राय बा सोरहानिबा न'खरनिफ्राय बायनानै बा लाबोयोब्ला नोंथां ओ ओ फाथोनि बस्थायाव लाबोब्ला मोजांसिन जायो आरो फाथो दिरुंनि जेनेबा बे ओ फाथो फाथो दिरुङानो होनगोन नामाखौ फाथोनि बस्थायाव लाबोबा मोजां जायो आरो नों माने फाथो बस्थायाव सोयोब्ला एसे ओ हुथ्रुनानै बौनाय बा माबाफोरा गैया जायो आरो नोंथां माबा मोदोमफोरनि खोमोनफोरखौ ओ पास्टिकनि बस्था फोराव लाबोब्ला एसे हुथ्रोननानै एसे ओ जिजानो चान्स थायो आरो नोंथां माने खाबु थायो बेनि थाखाय ओंखायनो फाथोनि बस्थायाव लाबोब्ला एसे आरो बाराबो बा हाबो आरो बे फाथोनि बस्थाया एसे गेसें नालाय बे फाथोनि बस्थायानो मोजां जायो आरो नोंथां एसे जोंनिथिंजाय ओरैबायदि अमा फिसियो माने ओ दानि जुगाव एबा अस्ट्रेलियान बायदिसिना जातनि अमा फिसिनाय फार्माव जों नुनो मोन्दों माने गुफुर गुफुर बे ओ अमाया फिसियोब्ला थारमाने एसे ओ मुलाम्फा दङ होननानै आं सानो आरो नोंथां बे जों न'खराव फि फिनायनिफ्राय आरो अमानै अमा दा जों न'खरफोराव जे अमा फिसियो नोंथां बे अमा फिनायाव ओ जों दा नुनो मोनबोदों थारमाने गुन्दैखौनो गाहाय आदार हिसाबै होनाय नुबोदों लोगोसे ओ न'खरफोराव जों बर' न'खरफोरा जेनेबा जौ सेरेब सावो नालाय बे सेरेब सा सावनाय ओ अफ्रि होनना बुङो बे जौ गोराननिफ्राय जौ गिसिनिफ्राय जि गिबि जौ गोरान सावो
ना दान
अफ्रिजों लोगो से ओ गुन्दैयाव मिलायना बा गोरोबलायनानै होनायाव माने अमानि साइस्थ'आ एसे मोजां जायो आरो नोंथां
ओब
बेखायनो अफ्रिखौ जों होनाय नुबोदों जोंनि बे ओनसोलफोराव नाथाय फारामाव एसे ओ साइन्टिफिक आदारफोरखौ होनाय नुबोदों आरो जेनेबा दा नोंथां नोंथाङा अमानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा जाहोनांगौ बा मा जायगायाव लाखिनांगौ बेफोरनि बागै
आंबो एसबां एक्सपिरियेन्स गोनांथ' नङा नाथाय आंबो अमा लादों मासे
औ
ओमफाय आङो जि लकेल गुन्दैखौनो फास फासाव जा जाहोदोंमोन आरो जेबोला गुन्दैजोबो आरो न'नि जि ओ ओंखाम बिखो आग्लायनाय बिखौ ओ होयोमोन आरो दास सान्दि थास' हारि हानानै होदों आङो आरो जि माने ओ बयलार बिबुफोरखौबो होबाथ' अमाया थाब देरो नालाय ओ होदोंमोन फार्स्टाव नाथाय अमाया माने थाबायनो हायि जानायखाय माबादोंमोन आरोना होथ'वाखैमोन आङो
औ औ
स' नोंथां मोनसे आं नोंनिफ्राय मोनसे खौरां सोंनो सानदों जि जोंहा दायो जुलाइ मासथ' गरमफोर हायसिगोन गरम बोथोर हाबबाय आरो जोङो अमानि थाख खाय माबायदि न' बनायनाय होनाया साबसिन जागोन अ
जेनेबा आंनि बादैबाथ' अमाखौ जों आ फुख्रि बा फुख्रि फारफोराव एसे सां बैसां बानायनानै बे बैसां सायाव दोननांगौ जेनेबा न' न' बानायबाय न' बानायनानै न' सिङाव एसे बो सां जानांगौ बे जाहाथे अमानि खिनायफोरा बा बै फुख्रि जिङाव ओ बा बानायनानै बे अमानि खिखौ डारेक फख्रियाव गोलैनाय खालामनांगौ आरो एस एसे साखोन सिखोन जानांगौ साफ जागाया सानफ्रामबो साफा खालामनाय जानांगौ जेनेबा एसे खि बायदिसिनाफोरखौ दोननो नाङा आरो अमाखौ बै जेनेबा सम बाय सम एसे आबाद लानांगौ जेनेबा ओ एसे मेडिसिनफोरबो होनांगौ जेनेबा फिलौनि मुलि होनांगौ आरो टाइम मथे जाहोनांगौ टाइम मथे औ एसे मोजाङै साफा सुफा लाखिनांगौ आदारफोरखौ थि जखानि जाहोनांगौ।
औ औ
आगोलनिसाय जोबोद बांनाय नुबोबाय आगोलावथ' जों जोबोद खम खम बेसेनावनो मोनजादोंमोन जों एस से उन्दैब्ला जेनेबा जों नैजौ सेजौ बा जि बेफोर दामावनो मोनजादोंमोन नाथाय दा अमानि बेसेना थामजौनिफ्राय थामजौ बाजिसिम जोंनि बे बाजाराव सोलिबाय दङ आरोना नोंथां औ अमा बेदर बुङोब्लाथाय दा जोबोर भेलु गोनां जानानै फैदों आरो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव।
अ जोबावनाय
अमा बेदराथ' आसामाव जेनेबा आसामनि ओनसोलाव गासै जायगायावनो बाहायजानाय मोनसे ओ बेदर आरो जेनेबा ना बे अमा बेदरा जोंनि आसामाव गास सैबो हारियानो अमा बेदरखौ जायो होननानै बुंफ्रामजायो आरो जेनेबा जोंनि आस सामा ट्राइबेल हारिजोंनो साग्लोबजानाय जेला बे गासै ट्राइबेलफोरानो अमा बेदर खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां
सन आ आङो नोंथांनियाव मोनसे सोंनाय सोंबावनो सानदों ओ जि जोंनि अमाया जि ओ जे मैला जायगायावफोर थायोबोला जि औ एम्फौ अरनानै गाराय जायो बिनि थाखाय जोङो माबा मोन राहा लानो हागोन नामा मा नि ओ दावायफोर होना सोथानो हागोन
औ नोंथां। औ अमाया अमाखौ जेनेबा जों मैला जायगायाव खानो नाङा ओरैनो साख ओ साखोन सिख खोन जायगायाव खानो नांगौ बे जुदि मैलाफोर थाम्फैफोर अरोब्ला बेफोरनि थाखाय जों थाम्फैनि मुलि मोना मोनो बेखौ बाहायनांगौ आरो लोगोस से हिमाक्स गाराय जायोब्ला हिमाक्स ओ पटासियाम बेखौ मिलायनानै बे ओ गारायाव एसे सारनानै होनांगौ आरो नोंथां। होमब्लाना बे ओ बे गारायाव टामाने थाम्फैया ओ बिदै दैनो हाया। थाम्फैया जुदि बिदै दैयोब्ला